औ गोजोन बेलासि नोंथां।
ओ गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय नोंथांनिसिमबो।
औ नोंथां ओमफाय नोंथा आनाव फन हरनायनि आन्दोआव माफोर दङ नोंथां?
औ नोंथांजों आङो फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननानैसो फन हरनाय जादोंमोन दि जोंनि सोरगिदिं जि थानाय बिफां लाइफां माखासेफोरनिफ्राय जों माबोरै ओ देहाफोरखौ उम ओ फाहामनो हायोबा जोङो मुलि महरै बाहायनो हायो बेफोरनि बागैसो आङो सावरायनो होननानै फन हरदोंमोन आरो। औ ओ नोंथाङा सावरायनो हागोन ना? औ दे अब्ला नोंथाङा गिबियाव सावरायग्रोनो नामा?
औ दा नोंथां जोंहा आथिखालावथ' जों गोबां रोखोमनि माखासे मुलि रासायनारि मुलि लि बा बिदिनो जोंनि ओ मिथिंगायाव मोननाय मुलि दुलि बेफोरखौ जोङो नुनो मोनदों। गोदोनि दिनावथ' जोंहा बांसिनानो मा मिथिंगायाव मोननाय माखासे मुलिफोरखौ बाहायोमोन बे थिग नाथाय दानियाव जोङो नुनो मोनबाय जे जों बे मिथिंगायाव मोननाय मुलिखौनो ओ ओरैबादि माखासे रासायनारि मुलिनि मुवानि गेजेरजों जोङो बेयाव माबा माबि लगायदेर लगायदेर खालामनानै जोङो गोबां रोखोमनि माखासे मुलिफोरखौ जों बरनबाय आरो। जेरै जोङो जेन'बा आं गोदोनि मोनसे माबाखौ होगोन जेन'बा जोङो गोदो गगा मोनबा जों मा खालामोमोन मा माने गारामाफोर साबाबा जोंहा देहा दुरबल मोनबा जोङो लोमजालु लोमजालु मोनबा जोङो मा खालामोमोन मिथिंगायाव मोननाय माखासे बिदिनो ओ थुलुसिफोर दङ जोंहा बेरेमोदै दङ जोंहा बिदिनो उसुमै दङ जोंहा मानिमुनि दङ बेफोरखौ बेफोरनो जोङो माखासे मुलि बानायनानै मुलि रोखोमनि माखासे ओंख्रिफोर बानायनानै जोङो लोङोमोन आरोना। दा जोङो ओंख्रिखौ मादै बानायोमोन बे समाव जेन'बा जोङो गगा मोनबाय बा नोंथाङा दुरबल मोनबाय बा नोंथाङा एकदमबारे देहाखौ दुरबल दुरबल मोनदों दा बेखौ जोङो खारहोनो थाखाय मा खालामोमोन ओ जोङो बैस ओ जेन'बा जोङो मिथिंगायाव मोननाय माखासे मानि मुनि माना मुनि बा मानिमुनि बिदि होनो ओमफ्राय जोंहा मा दङ सिब्रु दङ जोग्लावरि दङ आरो बिदिनो जोंहा उसुमै दङ दा बेफोरखौ जोङो ओ ज' खालामनानै ओ बा जोंहा न'आवथ' जोंहा दाउफोर फिसिनाय थाखायो नालाय दाउसा एसे गोरलै देरफुनाय बेबायदि दाउसाफोरजों लानानै जोंहा ओंख्रि बिदै बानलुरि रोसि जायखौ जोङो बानलु रोसि होनो बिदि फुदुंङोमोन आरो फुदुंनानै जोङो ओंख्रि संनाय बायदि खालामनानै जोङो लोङोमोन आरो।
दा
बिदि लोंबा मा जायोमोन जोंनि देहाया ओरैबायदि गोरा मोनोमोन बा जोङो स्रां आलौनायजों जाबजों बानलु संख्रिनि माबाजों जोङो स्रां मोनोमोन आरो स्रां मोननानै गोलोमस्राव जानानै ओ जोंनि लोमजानायफ्रा खारोमोन। दा बेखौ जोङो दासिमबो बानायो खायफा खायफा सुबुङा जाय बांसिन रासायनारि मुलिफोरनि सायाव बारा जानायखौ मोजां मोना बेफोरखौ दासिमबो बाहायो आरो दा नाथाय आथि खालि दिनाव जोङो बिदि लोमजालु साजालु जानायफोर मोनबथायबा गवा एसे मोननो नारबथाय जोङो मा जायो ओ पेरासटामल जायो नामखल जायो आरो गारामाफोर माबानाय मोनबा जोङो कक सेराबफोर जायो आरो दा कक सिराबा आथिखालाव ओ जेन'बा बि थिग जेन'बा जोंनि मिथिंगायावनो मोननाय थुलुसि बा ओ जोङो मा बेरे मोदै बेफोरनिखौनो जोङो रासायनारि मा होनो बानायनाय बेथिग दे। नाथाय गोदोनि दिनाव जों मा खालामोन बेखौ डायरेक्ट थुलुसि आरो बेरे मोदैखौ जोङो ओ खुरैफ्राव ब्रा कापाव कापफ्राव जोङो बेखौ अरखियाव गु दुं खालामनानै जोङो लोङोमोन दा बेजों मा जायोमोन जोंनि गारामा सानायफ्रा खारोमोन आरो। नाथाय आथिखालाव गथ'फोरखौ एसे गोजुनाय नुबा जोङो मा दौओ कक सिराप दौओ। जायखौ जों दौबाय थायोब्ला ओ बे गथ'फोरनि देहायाव एसे लोमजानाय मा होनो बिदिखौ जेनेबा एसे गाज्रि गोहोम खोलैनायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा बिदिनो उम आथिखालाव जोङो गोबां रोखो खोमनि माखासे सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो जोंनि फाहाम देहानि फाहामनाय खौ जोङो ओ देहानि फाहामनायखौ जों नुनो मोनदों बिदिनो जों बुंनो हायो दा जों बुंनो हायो जेन'बा ओ आथिखालाव जोङो जों फाहामनो हायै बेराम माखासे बेराम दङ जायखौ जोङो गोदोनि मुलिफोरजोंथ' फाहामनो हाखाया दा बिदिनो गोबां रोखोमनि मुलिफोर दङ बा मुलिखौथ' बाथ हो जेनेबा जों आथिखालाव जोंनि देहा सिङाव जानाय बेमार आजारखौबो जों नायनो हायो आरो। जोंनि खर' सिङाव जानाय जोंनि देहानि सिङाव जानाय बेफोरबायदि बेरामखौबो जों नायनो हायो दा जोंहा बिदिनो दङ एक्सरे खालामग्रा दङ मोनसे मेसिन जायखौ होनो दा बे एक्सरे खालामग्राया मा उम जोंनि देहायाव बबे खनायाव जोंना आघाद मोनदोंबा जोंनि बबे खनायाव जोंहा दुखु मोनदोंबा जोंनि बबे खनायाव जोंनि बेगेंफ्रा बायदों बेैफोरखौ जोङो एक्स्रे नि गेजेरजों नायनो हाजोबो आरो दा गोदोनि दिनावथ' जों बेफोरखौ नायनो हायामोन गोदोनि दिनाव खालिबो मा जोङो मिथिंगायाव मोननाय माखासे मुवा बेसादजों जोङो जोंनि बेगें बायनायफोरखौ जोङो खाबथाला खुबथाब खालामनानै बेन्देज हरफाननानै जों फाहामोमोन बे थिग नाथाय आथिखालाव जों डाइरेक्ट नुनो मोनखायो जे बबे खनायाव बायदों बबे बायदों गो-गोदोनि दिनावबो जों बेखौ फाहामनो हायोमोन जेन'बा आ माखासे मानसिफोर थायो जायखौ जों अजाफोर होनो बिसोरो माखासे गावसिनि रोंगौथि गावसिनि रोंनायफोरजों ओ बिसोर मा खालामो बिदिनो दांग्रोमला दांग्रोमलि खालामनानै बिसोरो एकदमबारे माबानो हायो आरो ओ दा आथिखालाव बेफोर गैला आथिखालाव गासिबो गासिबो माबा जाजोब्बाय दा बेफोरो गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो इयुन सोलायलांबावगोन दा जोंनाव माखासे जेन'बा जोङो रासायनारि मुलि जानानै जोंहा जोंनि देहायाव माखासे उसुबिदा जानायखौबो जों नुनो मोनदों आरो गोदोनि दिनाव जों मिथिंगानि मुलिफोर बाहायनायाव बांद्राय बेफोरबायदि जोंनि लोमजानाय साजानाय जानायखौ माबानो हायामोन आरो दा नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि जानाया जोबोद माबा मोनसे जेन'बा जोंनि देहायाव गाज्रि खालामदों दा गाज्रि खालामनाय गाज्रि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो जों नुनो मोनखायो जेनेबा जोंहा बिदिनो जायखौ जोङो साइड इफेक्ट होनो साइड इफेक्ट जानाया जोंहा जोबोर गाज्रि मानो होनना बुङोब्ला जोङो जाय मुलिखौ जानानै जोङो जोंनि फाह माबानायखौ लोमजानायखौ जोङो फाहामनो सानदों जों बेनो बारासिनसो जायोबा जोंहा बेयाव आरो बेयाव रां रुफा खरस जानायनि जोंहा माखासे माबा थायो सम्भाबना थायो दा बिदिनो जोङो गोदोनि मुलि बेखौनो बाहायनायनानै साबसिन होननानै आं सानो मानो होनना बुङोबा गोदोनि मुलि बाहायनायाव जोङो जोंहा जों देहानि जेबो उसुख जानाय उल्था उसुक जानाय जों बेखौ बारा नुनो मोना आरो नाथाय आथिखालनि दिनाव जोङो मुलि देहाया जोंनि लोमजानाय हामगोन साजानाय हामगोन बाट बि नाथाय जोंना मा जायो जोंनाव माखासे गाज्रि बे साबफानाया फैयो आरो दा बिदिनो जोंनि गोदोनि मिथिंगायाव गोबां मुलिफोर मोनो जायखौ जों गोबां खेथ्र'आव बाहायो बा गोबां रोखोमनि लोमजानाय साजानायाव बाहायो दा बेफोरनि बागै नोंथाङा मिथियो जानांगौ दा नोंथाङा बे फोरखौ आंनो एसे मोजाङै गुवारै बरायनानै होलांनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा जि बुंलांबाय जि दानि जुगाव जि माखासे जन्त्र'फोर ओंखारबाय जेरै एक्सरे खालामग्रा मेसिन आल्ट्रा साउन्ड खालामग्रा मेसिन बेफोर मेसिना मेसिना गोदोनि समाव गैयामोन आरो बै समाव जों मा खालामोमोन होनदों जोंनि सोरगिदिं थानाय मिथिंगायाव मोननाय माखासे मुलिफोरखौ बाहायनायनि गेजेरजोंनो जों माखासे मासे बेराम आजारखौ जोङो बै समाव फाहामनो हायोमोन आरो गोदो गोदायनिफ्राय नो जोङो नुबोदों आरो जोंबो माखासे मिथिंगानिनो बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय मुलि जोङो बाहायनोबो मोनबोदों आरो बिदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंना माखासे ओम बिफां लाइफांनिफ्राय जों माखासे बेराम आजारखौ जोङो मा होनो गैया खालामनो हायो आरो नाथाय दानि दिनाव बेफोरो एसे खम जालांनायखौ जोङो नुनो मोनदों मानोना दानि दिनाव मा होनदों रासायनारि मुवा बेफोरखौ बाहायनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो जे फार्मासिनि ओम मा होनो बेखौ मुलि बेफोरखौ जों बाहायनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो अब्लाबो जोङो गोदोनि दिनाव जिबायदि बिफां लाइफांनिफ्राय मा होनदों बेराम आजार फाहामोमोन बेफोरखौ आङो नोंथांनिसिम फंनैसो ओ फोरमायलांनो सानदों आरो जोङो मा होनदों गोदोनि समाव मा खालामोमोन जे सोरहाबा जे बिगुरफोराव माबा मोनसे जेनेबा मानलुनाय बेमारफोर जादोंबा बिगुरफोराव ओ सिथर बेरबाय थायोब्ला ओ जि बिगुरफोरा एलारजिफोर जाबाय थायोब्ला बेफोरखौ जों गोदोनि दिनाव मा होनदों जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां ओ लाइफांनिफ्रायनो ओम मोननाय जि बेफोरखौ जोङो मुलि हिसाबै बाहायनानै जों बेफोरखौ फाहामनो हायोमोन आरो जेरै जोङो बुंनो हायो जोंनि बिगुराव जाय उम मानलुनायफोर बेमार जायोब्ला जों मा खालामनांगौ होनदों ओ फुं उदै फुं फुङाव उदै खालियाव निम बिलाइखौ एव नानै ओ जायोब्ला जोंहा उम माहोनदों बै ओ बिगुरनि बेरामफोरा एसे खम जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो जोङ दङ जोंहा जे हालदैनि रस खौ गाइखेरजों फुदुंनानै लोङोब्ला जोंहा बिगुरनि बेरामाबो हामो होननानै जोङो गोदनिफ्रायनो खोनाबोदों आरो। बिदिनो सामब्राम गुफुरनि बिदैखौबो बा सामब्राम गुफुरनि जि रस बेखौबो जि माननाय जायगा बा जाय जायगायाव ओम नोंहा बिगुरफोराव स्थरफोर बेरदों बेफोरखौ ओ बेफोर जायगायाव फुनोब्ला जोंहा जि बिगुरनि जि माननाय बा बि बिगुराव जि सिथर बेरनाय बेफोरो खम जायो होननानै जोङो ओ खोनानो मोनदों आरो बेफोरखौ बाहायनोबो मोनबोदों बेनिफ्राय जोङो थाव गोथां दुब्रि बिलाइनि रस आरो हालदै गोथांनि रस लागायनानै ओम जि जायगायाव नोंथाङा गाराय जादों बा जि जायगायाव नोंथाङा ओ मान लुनाया जाबाय थायो बेफोर जायगायाव फुननानै होयोब्ला जोङो जि बिगुरनि बेराम बेफोरखौ जोङो खम जानायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो जोंहा गोबां रोखोमनि बेरामफोरखौ जोङो जोंनि सोरगिदिं मिथि गायाव थानाय बिफां लाइफांनिफ्राय ओ ओ जि मोनो मोननाय ओम जि जोङो मुलि बेफोरजों ओ ओ फाहामनायखौ जोङो नु नुनो मोनदों आरो जेरै जोङो बुंनो हायो जेब्ला जोङो खर' सायोमोन जेब्ला गोदोनि दिनावथ' जे फार्मासि फोराव मुलि लायब्रबनो हायामोन मायामोन अब्ला जोङो मा होनदों सोरगिदिं थानाय मिथिंगानि बिफां लाइफांफोरखौनो बाहायनानै जों खर' सानायफोरखौबो ओ खारहैयोमोन आरो जेरै जोङो बुंनो हायो खर' सायोब्ला मा खालामोमोन होनदों ओ खानसिसा बिलाइ आखाइयाव सिफ्लेनानै बिनि रसखौ ओ गन्थंजों सुुरुप खुयोब्ला जोंहा जि खर' सानाय बेफोरो एसे हामोमोन होननानै फोथायनाय दं आरो आरो बिदिनो दङ जोंहा हालदै गोथां ओ अराव सावनानै बिनि उम जि ओ उखुन्दै बेखौ मोनाम सुयोब्लाबो जोंहा ओ जे खर' सानाय बेफोरो हामोमोन आरो। बिदिनो जोङो गोबां जोंनि खाथि खाला जों सानफ्रामबो बाहायबाय था नाय मैगं थाइगंजोंनो जोङो जोंनि बेरामफोरखौ जोङो ओ फाहामनो हायोमोन आरो। बिदिनो खानाय गुनायफोर जायोब्ला मा खालामोमोन होनदों खानाय गुनायाथ' जोंहा गोदोनि दिनाव जोबोद जायोमोन। ओ जेरै जोङो बुंनो हायो खानाय गुनायखौ जों माबोरै फाहामनो हायो होमबा खानाय गुनाया जि थुलुंसिनि बिलाइनि रस आमलाइनि रसजों लगायनानै खर'आव खर' लोबोब्लाथाय ओ जे जोंहा खानाय गुनाय बेफोरो ओ खम जायो आरो बिदिनो सामफ्रामबो सिबिं उनानै ओंखामजों जाबाय थानांगौ होन्दों। ओ जेनेबा उम जि जोंहा दि सिबिं जि फैयो फोथारफोराव बै फोथाराव फोनाय सिबिंखौ नोंथाङा बेगरखौ सानफ्रामबो ओ जि जोङो सिबिं बेगरखौथ' बाथोन जायो होननानै नोंथाङा मिथि खागौ जानांगौ जे जोङो सानफ्रामबो उम ओंखामजों बाथोन जाफाबाय थायोब्ला ओ खानाय बुनाया एसे ओ उम साबसिनाव फैयो होननानै जोङो खोनादों आरो आरो बिदिनो दङ जोंहा तनसिलफोर जायोब्ला मा होनदों तनसिल जायोबा जों मा बिफांनिफ्राय बा मा मिथिंगायारि मुलिनिफ्राय जों रैखाथि मोननो हायो जेरै जोङो बुंनो हायो तनसिल जायोब्ला खानसिसा बिलाइनि ओंख्रि जाबाय थायोब्ला तनसिल बेरामा हामो होननानै जोङो फोथायनाय दं आरो आरो जोङो खोनानो मोनबावदों मानि-मुनि खानसिसा बिलाइखौ ओंख्रि संनानै जानांगौ बेदिनो आनारस फिथाइ गोरलैखौ जुजा जुजायनि अराव मेनानै बेखौ मिस्रिजों जानांगौ होननानैबो जोङो गोदो आबै आबौनिफ्राय जोङो खोनानो मोनदों आरो बिदि खालामोब्ला जोंहा मा होनदों तनसिल बेरामा हामो होननानै जोङो खोनानो मोन्दों आरो बिदिनो मा होनदों थुलुंसि आरो बेरेमोदै बे थुलुंसि आरो बेरेमोदैखौ गलायनानै हाइजें होनानै गलायनानै लोङोब्लाबो एसे जोङो साबस्रांनायखौ मोनो होननानै फोथायनाय दं आरो। आरो बिदिनो जोंहा दङ हाथाय एम म्फौ जानाय गोदोनि दिनावथ' हाथाइ एम्फौ जानाया एखदमबारे बयनावबो जाफ्लेबाय थायोमोन बे हाथाय एम्फौ जानायखौ जोङो माबोरै रैखाथि मोननो हायो होन्दों जोंहा जे सेवरा बिफां थायो सेवरा बिफां जायो जेराव आथा थासोगारोना बे बिफाङाव सेवरा बिफांनि दालायखौ सानफ्रोमबो हाथाय हुबाय थायोब्ला जोंहा मा होनदों हाथाय एम्फौ जानाया एसे खम जायो होनदों आरो जोङो हालदै गोथां हालदै गो थांखौ जोङो अराव सावनानै सिफ्लेनानै जेनेबा जाबाय थायोब्ला जोंहा हाथाइनि जि हाथाय बा हाथाय एम्फौ जानाय बेयो खारो होन्नानै जोङो फोथायनाय दं आरो बिदिनि उनाव सिमफ्रि सिमस्फ्रिखौथ' नोंथाङा थिखागौ जानांगौ जेरै बेखौ बेरेमोदै खि जोंल' लगायनानै हाथाइखौ मानजिनांगौनो अब्लाथाय हाथाइ एम्फौ जानायब्ला हाथाय सानाया खारो होननानै